औ नोंथां
औ ओ दायो नोंथांजों बैसागो फोरमोन फोरबोनि सोमोन्दै इसे सावरायनो होननानै नोंथांखौहाय फन खालामहरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ सावरायनो हागोन।
औ नोंथाङा बे बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
औ नोंथां जोंहा ओ बैसागो फोरबो होनोब्ला बे बैसागो फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि माने गोसो गोरबोजों नांजाबनानै थानाय बा नांथाबनानै थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो जायखौ जोङो आमाय थख्ल' बिखानि खावसे होननानै बुंबोदों आ जोङो बैसागु फोरबो खौ नागारनानै जोङो मालाबाबो बिनि जानगाराव जोङो थानो हाया। जोङो नि माने बेयो मोनस से ओ दोम बयनिबो सें माने जाय बोथोरा सफैब्लानो बा जाय ओ समा सफैहां सफैहां जाब्लानो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ओ गासैबो माने रंजाखाङो गोसोआव। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि दोरोङारि बायदियै माने ओ सिख्लाफोरा बै बैसागो बोथोरा सफैनायनि सिगां सिगां माने बो गावनि गोसो थोनायनि हरनो बा गावनि हास्थायनानै हास्थायनाय अनजालुनो हरनो थाखाय मा दायोमोन नो आर'नाइ दायोमोननो आर'नाइ दाखायो आरो जोङो मा बिनि दानसे सिगां बास ओ सप्ता मोनसे सिगाङावनो ओक्षआर'नाइ फालिखौ दाखानानै बिसोरो लाखायोमोन बेबायदिनो बिसोरो बैसागो बोथ बोथोराव गावनि मोजां मोननाय अनजालुनो बा हास्थायनाय अनजालुनो बिसोरो बै आर'नाइ दानानै लानाय आर'नाइफोरखौ बिसोरो हरोमोन हरनानै
औ
बेबायदिनो गावसोरनि ओ माने गोसो गोरबोनि खोथाखौ फोरमायलायो बेबायदि
औ
जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो बैसागोआ ओ उनावहाय जोंहा मोसौ बैसागो एबा संक्रान्तियाखि बियो जागायजेनो जेब्ला सैथ्र' दाना दाननि जोबथा बे सानखालिनो जोङो मोसौ सौ बैसाखोखौ फालियो जोङो मानोना मोसौखौ जोङो बायदिसिना खामानियाव जोङो बाहायो आबाद मावनाय ओ लोगोसे ओ बायदिसिना ओ माल मा था बोनाय मोसौ गारि जायखौ होनो बेफोरबायदि खामानियाव जोङो बाहायनायनि थाखाय जोङो बै मोसौखौ बै सानखालि मान होनानै जोङो फुजियो एबा फालियो जोङो। ओ गिबियावनो फुङावनो जोङो बेनो माखासे बिबार बिबार माला गानहोयो लाव फान्थाव ला हानानै लाखायो लोगोसे ओमफ्राय उनाव जोङो बिनो हालदै गोथां थाव थाव थाव गुबै आरो हांगारखौ जोङो फोननानै बिनो गासैबो मोदोमाव फोननानै होयो दा बिनि उनाव जोङो ओ दिगुलुथि लाव दालाय ओ थाराय दालाय लोगोसे मोखोना दालाय बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो बुजाव बुजाव दैमाफोरसिं दैसाफोरसिम जोङो थुखैनो थाखाय लानानै थाङो बै लानानै थांनाय समाव जोङो आरो माने बेखौ लामा लामायाव बा बै थुखैनाय समाव जोङो बे लाव फान्थाव हा लानायजों जोङो खुबैनायखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै बे खौ ओ बेयाव बे खुबैनाय समाव जोङो मोनसे जोंनि दोरोङारि मेथाइ सोलिबोनाय दङ बे मेथ फिथाइखौ खननानै जों खुबैनायखौ नुनो मोनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननानै लाव ओ बिमा खिथेर बिफा खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गे गेदेर होननानै बिमा गायद बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा होननानै जोङो बेखौ मेथाइ खननानै जोङो बे लाव फान्थावजों खुबैयो बे खुबैनायनि जाहोना जाबाय माने ओ जाहाथे गोख्रों माने बलद एकदम ओ गिदिर गिदिर जायो बेखौ माने हास्थायनानै बेखौ खननानै जोङो बे लाव फान्थाव हानानै लानायजों खुबैयो आरो बेबायदिनो जोङो दैमायाव थुखैखांनानै बे खालि उदाङै हगारनानै गारबोयो। उनावहाय न'आव फै ओ बिदिनो हगारना गारनानै न'आव फैयो ओमफ्राय मोनाबिलियाव फिन जोङो बै गलियाव मोसौ खानाय दुरुंफोरखौ ओ गोदान सोलायजोबो गोदान दुरुंफोरखौ होनानै जोङो मोसौखौ खायो बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ फोजोबो एबा आरो बे खालिनो मोसौ बैसागो खालिनो जोंनियाव मोनसे खान्थि दङ जे गोखा गोखै जानाय होननानै जायखौ बुङो ओ बै गोखा गोखै जानायाव जोङो माने गुबैयै बेनि गाहाय मैगंफोरखौ जोङो एकस' एकथा नायगिरनानै लायो होननानै जोङो बुङो आरो एकस' एकथा जायो। जानांगौ होननानै बुङो।
औ
बेबायदिनो जोङो दुब्लि ओ हाग्राफोराव बा जोङो हाजोफोराव बेबायदिनो माखासे मैगं-थाइगंफोरखौ जोङो नायगिरनानै लायो जेरै खुंखा लाफा सायख', ओ दिंखिया, थास' ओमफाय मान्डे ओ लोगोसे बाव खिफि बेन्दों
औ
बेखौथ' मख'जोबनो हानाया माने ओ खम समनि गेजेरावनो फोजोबनो हानाया गोरलै नङा दा बेबायदिनो मैगंफोर खौ लाबोनानै जोङो ओ बे मोनाबिलियाव मोसौ बैसागुनि मोनाबिलियाव जोङो संनानै ओ खाजि बा भाजि एवनानै जोङो जायो। बे जानायनि ओंथिया जाहैबाय जाहाथे जोङो गोजा-गोज-गोजाम बोसोरखौ जोङो बे गोखा गोखैजों जानानै बिदाय होनाय ओमफ्राय आरो जोङो गोदान बोसोर बा फैबाय थानाय बोसोराव जोङो ओ जाहाथे माने बेमार आजार जाया माने बै बेमार आजारखौबो जोङो बे सानखालिनो माने बे गोखा गोखै जानानै बिदाय होनाय बे बेबायदि ओंथि लानानै जोङो बे गोखा गोखैखौ जायो बेनि उनावहाय जोंहा मानसि बैसागु फैलायबाय जों मानसि बैसागोआव ओ फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां' न' न'फोरखौ जोङो साफा सुफा खालामनानै आ गिबियावनो जोंनि न'खरनि देरसिनफोरखौ जोङो खुलुमग्रोयो खुलुमग्रानै बोर लायो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो। बेबायदि बोर सारज्रिखांनायनि उनाव जोङो आरो गामिनि थानसालि एबा जोङो आर'ज सलियाव जोङो आर'ज गाबनो थाङो जाहाथे बै गोदान बोसोराव जेबो खैफोद आफोद जेंना जेंसि सोमजिया बा मोजाङै मोजां बै गोदानफोरखौ जोङो बारहोलांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बै थानसालियाव जोङो आर'ज गाबो बेबायदिनो आर'ज गाबखांनानै जोङो न'आव गावबा गाव फैयो फैनानै उनाव बेनि अखानायनिफ्रायसो जोङो बायदिसिना गेलेनाय बादायनायफोरखौ जोङो गामियाव होयो ओमफ्राय आरो ओ माखासे गामिफोराव जायगाफोराव आरो बेबायदि जोंनियाव माने गोदोनिफ्राय। सोलिबोनाय हुदा दङ जे सेंग्रा सिख्ला बोरायाइ बेन्थ' गथ' गथायाइ गासैबो। माने आलदा आलादा हानजा हानजा जानानै खाम सिफुं जथा लानानै। गामिनि न'खरफ्रोमावबो हाबनानै मोसायै मोसायै ओ बेरायथिनायखौ जों नुनो मोनो बै बेरायनायावनो जोङो जोंनिनो जायखौ जोङो बाहायनाय मोनसे नेम दङ जौ माइब्रानि, माथानि बै फोरजौखौ एसे एसे बयनावबो लोङो जों बेबायदि लोंनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो न'खर न'खर हाबनानै मोसाथिङो आरो बेबाय बिदिनो सानसे बा साननैनि गेजेराव जोङो बे मोसानायखौ जों फोजोबो। बिनि उनाव जोङो गेलेनाय बादायनाय माखासेबा स्ट्रेसआव जों जायखौ बा जौस्राङाव जाय बेबायदि बैसागोखौ फालियो आरो ओमफ्राय उनावहाय। बायदिसिना हारिमु बानायनाय एबा थुनलाइ बादायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो होनानै जोङो जौस्राङाव बैसागो जोबथा बैसागोखौ जोङो जौस्राङाव फालियो। नोंथांमोननिथिं माबायदियै बैसागो फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ
नोंथाङा बुंनाय बाददिनो एखे रोखोमैनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बिदिनो। मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागुखौहाय बिदिनो एखे रोखोमनि रोखोमैनो जोंनिथिंजायबो बिदिनो फालिलाङो आरो
औ
ओ बे बैसागुआवहाय जोङो गासैबो। बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथायाइसिम सेंग्रा सिख्ला गासैबो। ज'यैहाय जोङो न'खर न'खर बिदि बैसागु मोसानायखौ जोङो गामि गामि नुनो मोनो आरो नङा होमबा।
नंगौ।
जोंनि बर' गामि गामिहाय। बेखौहाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो बे बैसागुखौहाय खुंनाय। नुनो मोनो थेवब्लाबो जोङो बे जोंनि बर'फोरखौहाय जोङो। बांसिन गोसो दुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ बिदिनो जोंनि बर'फोराहाय बे बैसागु रंजानायावहाय ओ दामनाय देनाय आगजुफोरा जादों जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना। आरो थरखा बायदिफोरखौनो लानानैहाय। जोंनि बर'फोरा बैसागु ओ रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो बांसिनै बर' आइजोफोरखौहाय दख'ना गोमो गाबनि गाननायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोजा गाब नि फास्रा लानायखौ नुनो मोनो गस्ला गोजा आर'नाइ लानानै। हाय जोङो बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो आरो हौवा माहारिफोरखौ खौबो जोङो गामसा गोथां आरो गस्ला गुफुर आरो नाय लानानैहाय। बैसागु मोसानो ओंखारनायखौ नुनो मोनो बिदिनो बेयाव गोदोनि बैसागुनि सल'खौहाय मेथाइ खननानैहाय जोङो बिदि गामि गामि न'खर न'खर हाबनानैहाय जोङो बैसागु रंजानायखौ बैसागु बोथोरा सफैयोब्ला रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जोङोथ' बैसागुखौहाय गोदोहाय जोङो ओ दान मोनसे जोङो खुङोमोन होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय जोंथ' आथिखालाव। बे बैसागुआवहाय स्नि सान खुंनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ औ बिदिनो जोङो बैसागो खौहाय रंजा बाजायैहाय जोङो बे स्नि सानाव गासैबो गासैबो रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ।
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'द'सै नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ दे नोंथां।